खोनादों?
औ खोनादों
ओम
नोंथाङा खालामदों दायो?
दा ओंखाम संखांबाय
अ नोंथाङा दिनैनि दिनखौ माबायदि मोनदों?
दिनैनि दिना थिगआनो मोजाङानो थाङ
ओम।
खामानि दं ओं ओं।
औ।
खामानि दंमोन बे मोनसे बेनो जानानै थांबाय
अ।
आंबो दा ओंखाम संखांनानै दङ आ ओ ओरैनो दसे
औ मा संदों?
आलुजों बिलाहिजों आरो भिन्दिजों गुन्द्रिजों भाजा संबाय आरो नोंथाङालाय मा संखो?
आंना दालि। बेनिफ्राय ना गोरानजों बिदिनो आंबो बिलाहि संदों।
औ फुख्रिनि ना गोरान ना बै ओ नाथुरफोर गोरान जाखो?
फुख्रिनियावनो ना बोनायाव मोननाय ना फिसाफोर बिदि
औ। ना गोरानाथ जोबोद मोदोम ना थाव जायो दे
औ।
ओमफ्राय मोनसे ना गोरान दङ ना गोलाव गोलाव।
औ औ।
जायखौ जों बाजारावहाय मोनो। बे ना गोरानखौहाय बिलाहिजों गोथाव जायोना बे?
औ औ
नोंथाङा नोंथांमोननि नआव ना गोरानखौ नआवनो फोरानो नामा?
ओं ना गोरानखौ नआवनो फोराननाय जायो माने फुख्रिनिफ्राय बिदि ना बोनानै ओ जुदि ना फिसाफोरखौ नआवनो फोरानो सायनानै बेनिफ्राय आरो ना इसे गेदेरफोरखौबो जेनेबा मा होनो उम जापानि ना बिदिफोरखौबो बा रौ फिसा ना मालाबा बिदिफोरखौबो जुदि मालाबाफोर आरो ओ बिदि दाननानै माने फोराननाय जायो आरो गेदेर गेदेर एस तेपिस
औ न'आव फोराननायाथ साफा गोथावानोसै जागोन दे बाजारफोरनिखौथ जों बिसास खालामनो हायाना।
औ औ
आरो आंथ ना गोराननि बादै ना गोथांखौबो मोजां मोनो दाइ डायरेक्ट फ्रेस फ्रेस फख्रिनिफ्राय बर ओ मोननायखो आरो।
औ औ फुख्रिनिफ्राय डाइरेक सारनायफोरा माने साबसिन जायो आरोना। आरो बे मा होनो। नोंनि ननिनो जाहैबाय नालाय। थावनायावबो माने साबसिन जायोरा आरो गोथावसिन जायो।
औ आरो ना सालानिफोर मोनो जे जायफोरखौ जों गुबुन जायगानिफ्राय लाबोयो इम्पर्ट खालामो बेफोरखौ आं मोजां मोना आरो ना मेजेमफोरा
औ आंबो बेसेबां मोजां मोना मानो होना बे नाफोरा एसेबां गेदेर गेदेर जायो आरो बेनिफ्राय बे ओ गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय साननै सानथाम बिदि गोथै बरफाव दोननानै लाबोना लाबोयो नालाय।
औ औ। आरो मोनामनायबो मोनो आङो बेखौ ओंखायनो आं जानो हाया आरो। आरो नोंथाङा बेदरफोरनि मादाव मबे बेदरखौ गोथावसिन मोनो?
बेदरफोर होननानै बुङोब्लाथ दा जों अमा बेदरखौनो साबसिन गाहाम नाङो आरो बेनिफ्राय आरो दाउ बेदर दाउ बेदरावबो जेनेबा मा होनो ब्रयलारखौ गाहाम नाङा आरोना बे ननि लकेलखौ साबसिन जायो।
औ आंबो ननि दाउखो जोबोद गो-गोथाव मोनो आरो ननि दाउखौ माहाय माने बांद्राय गिदिरबो नङा बांद्राय फिसाबो नङा एसे मिडियाम साइसखौहाय रोसि जाबा जोबोद गोथाव नां आङो।
ओ औ
आरो नोंथाङा दावदैखौहाय रुनायखौ बांसिन मोजां मोनो ना अमलेट ना बिदिनो एवनायखौ आरो
एवनायखौ साबसिन मोनो आङो रुनायखौ माने मा होनो जेनेबा बे गोमो गोमो बाहागो जे दं बेखिनिखौ आं एसेबां माने जानो हाया आरो गुफुराखौ आंहा जानाया जेबो प्रब्लेम गैया थेवब्लाबो बे गोमोखौ जानायाव माने एसेबां दि जानो हाद्राया बेनिखायनो आङो ओ एवनायखौ प्रिफार खालामफिनो आरो।
औ आंथ सिगाङाव आंबो उन्दैयावहाय दावदैनि गोमोखौहाय जान हायामोन आरो बारा उन्दैयावहाय नाथाय दा आं बुंनायखौनो बांसिनसो गोथाव मोनो आरो आरो दा कच होननानै जे मोनसे दोङो दावदै अमलेट बेखौहाय ओंखामजों जानो गोथाव मोनो आरो बे कुसखौहाय ओंखामजों लगायनानै।
औ औ बे गोथाव जायो।
आरो नोंथाङा नोंथांमोननियावहाय ओ फिथाइफोरखौहाय ओंख्रि जायोना जाया जेरै खान्थालखौहाय जायोना?
औ औ जायो थाइजौ खान्थाल बिदिखौ ओंख्रि जानाय थाङो।
औ आरो खोरदैखौबो जायोना खोरदैखौ
ओं ओं खारदैखौबो जायो।
ए आरो जे मोनसे फिथाइ दङ' ना जायखौ जों नादों जायो।
मा फिथाय मोनबा?
ओ गोखै बेनि टेसआहाय।
गोदोर गोदोर
माबायदि जायो माने कालारा
इंलिसावहाय उद आ फेन लानाय बुङोमोन।
इंलिसआव
उद आफेल
अ थाइगिर
औ औ औ औ थाइगिर
थायगिर औ
थाइगिरखौहाय अनलाबो आरो नाजोंबोबो गोथाव जायोना बे
ओं।
थाइगिरखौ गोथाव मोनो आरो आरो खान्थालाथ' गोथाव जायो दे खान्थालाथ' दाउजोंबो ब्रयलारजोंबो गोथाव जायो। आरो गोबां फिथाइफोर दोङो नाथाय दा गोसोआव फायथवाखै आरो आरो खानथालनि बेगरखौ बाथोन जायोना जाया नोंथांमोननिया?
औ जायो बेखौ बाथोनबो जायो बेनिफ्राय ओंख्रिबो जायो गोथाव जायोना आं बाथोनखौ साबसिन मोनो आरोनास सावनानै जे बाथोन बानायो।
औ औ गोथाव थार जायो। बे आरो नोंथाङा खान्थाल फिथायखौलाय जानान माबायदि मोनो?
फिथाइखौबो माने आङो मा होनो जा ओंख्रि बा सबजि बानाय फाजा बिदिखो एसेबां गाहाम नाङा आरो खिन्थु बे खान्थाल आनथाखौ जेनेबा एसे मोनबाथाय जानो गोथाव नाङो थांनिदो अ।
थावनाङो आरो थालिरखौबो जे ओंख्रि जायो मोनसे थालिर दङना जायखौ जों ओंख्रि जायो। औ बेथ उदैनि थाखैबो जोबोद मोजां। आरो ओ पापायाखौ हाय नोंसोरनिथिं मा बुङो जोंनिथिंथ मैथ्रु होननानै बुङो आरो पापायाखौ।
मैथ्रुबो होनो मोदोमफुलबो होनो। बांसिनानो मैथ्रु होननाय थाङो।
माने जागा लानानै जागा मानसिफोरा गुबुन गुबुन सोदोब बाहायोना मोनसे फिथाइनि थाखाइ ओ फिथाइखौनो
ओं ओं बेनिथ' बिबारखौथ' जायोआनो आरो आइ ओ आं सानो बिलाइखौबो
औ बिलाइखौबो जायो ओइ दिंखिया मैगं दोङ ना बेवहाय बिलाइखौ मोनसे मोजां फ्रायानो दिंखियानि आथाफोरा लाइक गोमायो माबा दिंखियाहा अखा बोथोराव एसे एसे आथा थायोना
बेनि ओमफाय टेस्टआ माबायदि माने बिलाइनिया बे बिबारफोरबायदिनो गोखा जायो ना बिदि नरमेल
बेनि बिलाइनि टेस्टआ गोखायानो खिन्थु बांद्राय गोखा नङा आरो एसे गोखा
अह
आरो औ
मोजां खोनायाखै मोजां खोनायाखै हेलौ हेलौ
लावनिलाय जा
बे बिलाइ माने बे बिजौखौ जायो ओं
ओ खोनाबाय
खोनादों ओं ओं
औ औ खोनादों।
बे लावनि बिजौखौ जानाय थाङो बिजौखौ
औ गोथाव नाङो आरोना आंबो गोथाव नाङो
ओम बेनि बिबारखौबो माय फिथा बानायनाय जायोना फिथा
अ बिनि बिबारखौबो गोथावानो आंथ' बेनि बिबारखौ दावदैजोंबो एवनानै जायो
औ औ औ
गोथावथार जायो आरो दावदैजों एवनानै जाबाला
उम
आरो नोंहा थास' बेदर थास' बिबारखौ गोथाव मोनो ना मोनला थास' बिबारखौ गोमो गोमो जे जायो
गोथाव गोथाव मोनो
खांख्राइफोरजोंहायथ' बिराद गोथाव जायो बे आरो ना फिसा फिसा आरो अमा बेदर बा दाउ बेदरफोरजोंबो गोथावथार जायो आरो
उम माने थास'नि गासैबो बाहागोआनो ज जानो गोथाव आरो आंनि
औ औ औ बिराद गोथावस'
ओम था आरो बे थास' गोसोमावबो जेनेबा आइरन थायो नालाय थास'आव थ' बेबो देहानि थाखाय मोजां आरो
औ जोबोद मोजां बुंजायो दे होमबा सै नामा
औ औ दे
औ दे दिनबाय आं